खोनादों नोंथां हेलौ। खोनादों ना नोंथां? औ। खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों।
नोंथांदों दिनै रायज्लायनो मोनबावनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। दे अब्लालाय जोङो दिनै मानि सायाव साव सावरायनो होननाय उम दिनै जोङो मानि सा
जों नि जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ सानना थाङोबा नायनो थाङोब्ला जोङो नु नो मोनो जोंनि गोबां बेबायदिनो बर' आइजोफोरा गावनि न'खर खौ खुंनायाव बेंनायाव गावनि फिसायजों लोगोसे मैखोमहै बिथांमोना गोबांथार बेबायदि भाग
नोंथांथ' मोजां
गथ' गथ खौल' नायालासिनो बेजों लोगोसे न' गथ' ग नायजों लोगोसे जे बेबायदिनो फा दाउ फिसिनाय बा अमा फिसिनानै बा बोरमा फि फिसिनानै बा मोसौफोर फिसि-' फाननानै आरो गोबां बिदिनो जिफोर दानानै फिखौ न'खर बेंनायाव गोबांथार बेबायदिनो मैखोमहै बिथांमोना बाहागो लादों जों बेखौ जोंनि बर आइजो फोरनि जोङो नुनो मोनो आ आरो जोड़ो सेथियाव जों नायनि जोंनि बर' आइजोफोरा अमाखौ माबादि फिसियो आरो अमा फिसिनानै माबायदि ओ बेबायदि रांफोरखौ खामायनो हायो बुजिनो हाय सोमोन्दै आङो सुंद'यै नोंथांदों बेबायदि रायज्लायनो सानदों बा सावरायनो सानदों जोङो नायनो थाङोब्ला बा जोङो मोनथिनो मोनो जोंड़ो ओ नुनो मोनो जेरै जोंनि ओ जोंनि बर' आइजोफोरा अमा फिसियो ओ जेब्ला अमाया बेबायदि मास मोनथामसो जायो बा दानथामसो जायो बिनि उनावहाय दथामसो दानथामसोआव बे अमाया गावनि बिमानि गाइखेरखौनो जानानै देरो आरो बिनि उनाव हाय बै अमाफोरा ओ दानथामसोनि उनावहाय माखासे ओ गुन्दैफोरखौ बिथांमोना जानो हानाय जायो आरो बिसोरखौ बे समनिफ्राय बिमानिफ्राय आलादा खालामनाय जायो । आरो गुन्दैजों लोगोस जोङो अमानो बेबायदिनो गोबांथार ओ थास'फोर रुनानै जोङो होनो हायो आरो थालिरफोर रुनानै जोङो होनो हायो । लोगोसे गोबांआ गोगा गोबां रोखोमनि ओं मैगंफोरखौ बेबायदि रुनानै होयो । जेरैहाय कबि मैगं लाव बंगा बेफोरखौ रुनानै गुन्दैजों लगाय लगाय होयो आरोब बेबायदिनो जेब्ला होयै होयै बेबायदि अमाखौ फेदेरो। बिसोरखौ जोङो स्नि आरो दाइन दाननि गेजेरावनो जोङो फाननो हानाय जायो जुदि खासिब्ला अमाया खासिब्ला बेखौ बिसां सोआवनो फाननो हायो आरो जुदि फिसा बेखौ मोजाङै आल लानानै ओ बे अमाया ओ उदैयाव गावनि फिसाखौ गु दानसो लायो । एद थाम दानसो लायो बिनि उनावहाय बियो फिसाफोर होयो । आरो बिनि फिथ फिसाफोरा ओ बेबायदिनो आरो माब्लाबा जिनै दानसो होयो आरो बेफोरखौ फानना नै बेबायदिनो ओ मासेयाव मासे फिसा अमायावहाय बा रोजा द' रोजानि जोङो फाननो हायो आरो बिजोंनो गोबांथार जोंनि न'खर खुंनाया बेबायदि सहाय जायो आरो न'खर बेंनायाव गोबांथार बेबायदि रावरिनि हेफाजाब अमा फिसिनायफोरनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो नोंथाङा बे समावहाय दाउ फिसिनानै जोङो मा मा दि मुलामफ हाब मोननो हायो बेनि सोमोन्दै बुङोब्ला बा बोरमानि सोमोन्दै बा मोसौनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनोस सानोब्ला बुंनो हागोन बर'आइजोफोरनि मावनाय खामानिनि सायाव।
ओ जोबोर मोजां नोंथांनि अमा फिसिनायनि ओ ओ नोंथांहा अमा फिसिनायनि जोबा जोबोर गुन दोंङो । जोबोर गियान दंङ, खोनानानै जोबोर मोज मोजां मोनबाय आरो बर'फोरा बे बायदिनो ओ दे'ब्लब जाबाय थादों जौगालांबाय थादों आरो आं बे समावहा आइजो फोरा दाव फिसिनानै माबायदि जौगानो हादों जोंङो बेखौ एसे रायज्लायनि दाव दाव होननानानै बुंङोब्ला जोंङो दावखौ जोंङो मिथिनो मोनो दाव बा ओन से बो माने फैसा गारनानै बेखौ फिसिनांगौ गैया। नों जेब्ला नोंहा जेब ब्ला दाव बिमाया मानै थायो बा माथाम थायो अब्ला बियो बिदिद दै नायनि गेजेरजों गावनो गफायनानै बेयावहा बियो मोजां हैनो फिसा जाहैयो, आरो बे फिसा जाखांनायनि उनाव गफाय खांनायनि उनाव बियो मा जागोन नोंङो बिखो उन्दै गोरलै समाव ल' आल लानांगौ आरो नोंखांया बिखोनो फ्रफिसेेनेल बेजोंनो बे खौनो मावनानै जागोन होननानै जुदि उम सानदोंब्ला खाय गोबां आइजोफोरा दानि जुगावहा बे खो बिजि होयो जाय बिजिनि गेजेर जों जेबो बेमार जाया मानोना जों जेब्ला नायनो थांङो जोंनि ट्रेडिसनेल जेब्ला जोंङो न'हा जोंनि गोदो गोदायनि बायदि जेब्ला जोंङो दाव फोरखौ फिसियो अब्ला जों बे फिसिनायावहा जानायाथ' जायो गोबां जायो ओ गोबां न'फोराव दाव फाययो मालाबा बाज जि मालाबा द'जि बेफोरबाय दि जालायलांङो नाथाय मोनसे सम फैयो बे मोनसे समावहा भाइरेल बेमार जानानै गोबां दाव फोरा जब्रा जानानै थैलांजोबो बिनि थाखायनो बेफोरावहा जो ट्रेडिसनेलि गोदो गोद दायनि बाय दि जोंङो फिसिब्ला गोबां बिदि थैयो नाथाय दिनैनि आइजोफोरा मा खालामदों बिसोरो गाव गावनि दाव थाग्रा खथा बानायखानानै बेयावनो बिदै दैहोनानै बेयावनो गहोनानै गहोनानै बिखौ मा थैनो रोंङि बिजि होनानै गोबां बिदि फाननानै रां आरजिनो हादों आरो न'खरावहा गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोनो हादों गावनि हौवाफोरफोरखौ सुंस'होनो हादों गावनि न'फोरावहा खायफा खायफा न' लुलाय लां दो बेफोरबायदिनो आइजोफोरा गोबां हेफाजाब होदों आरो नों थांङा मानिबा सायाव बुंनो नाम मा मोसौ फिसिनायनि सायाव
औ थारैनो नंगौ। नोंथां नों थांनि बुंनाय गासैबो बाथ्राया सैथो आरो बेफोर गासै सिबो नंगौ आरो जोंनि बर' समाजाव आइजोफोरा बेबायदि मावनानै गोबांथार न'खर लुबैनायाव बाहागो लादों आरो बेजों जेब्ला जों मोसौ फिसिनाय नायनो थाङो अब्ला जों मोननो हायो बा मिथिनो हायो माखासे-' दंफांनि बिलाइ फोर बेफोरखौ बिसोरो जायो। आरो मोसौ आ। दामब्रि आरो दामब्रा थायो। जामब्रिया बेबायदिनो फिसा होनो हायो। औ आरो दामब्राया दामब्राया बेबायदि हालेवनायफोर बा माबा मोनसे खामानिफोराव बेबायदि हेफाजाब होयो मोस- औ दामब्रिया गावनि उ- दैयाव फिसाखौ गु दानसो लानानै दानब्रैसो लानानै गु दान लानानै बेबायदिनो अ फिसा- फोर होयो आरो जेब्ला फिसा औ फिसा होयो बिनि उनावहाय बिसोरो फिसा मोनखांनायनि उनाव बिसोरनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो । आरो जेब्ला मास मोसौआ माब्लाबा थाम लिटार नै लिटार आरो माखासेआ से लिटार-' बिदिनो गोबांथार बे बिदि गाइखेर होयो। आरो बेफोर गाइखेरनि गेजेरजों बा गाइखेरखौ फाननानै गोबां आइजोफोरा बेबायदि न'खरनो नांगौ जानाय रांखावरि बिथिङाव हेफाजाब होनो हायो आरो बे गाइखेरनिफ्राय जोङो साहा लोंनो हायो घिउ फोर बानायनो हायो आरो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रो खोमनि जोङो गाइखेरनिफ्राय जोङो बानायनो हायो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि आइजोफोरा बेफोरबायदि फानानैबो बेबायदि जों न'खर खुंनायखौ जों नुनो मोनदों लोगोस से आरोबाव औ औ गोबांथार फैसा मोननो हायो।
उम उम उम। दे थाम लिटार गाहाम होयोबाथ' औ थाम लिटार गाहाम होयोबा गोबां फैसा मोनो माथो। आरो मानै लाब्ला बुहुद मोनगोन उ उ उ अ बेबायदिबाथ' बुहुद माहाजोन जागोन।
मानै मोनो बा द' लिटार लिटारसेयाव द'जि राङै फाननाय जायोना।
अ है मोनगोन मा- थो होनबा बाजौनि बा रा मोनगोन सानसेयावनो मावा दाङा
औ सानसेयाव जेनेबा सानसेयाव खायसेयाथ' खननै सेरनाय जायो।
औ औ औ। बिदिबा मोजां। जोबोर मोजां जोब बोर मोजां बे उननि गाइखेरबो मोनबाय आरो बिथिं फिसाखोबो दे फिसाया देरबोला बेखौबो फाननानै मोनबाय। अ। आं मोजाङानो बेबायदिनो आं बेबायदि फाननानै बिराद फैसा मोसौ फिसिना फैसा मोनो होननानै आं सानफेराखैमोन दिनैसो नोंथां बुंनायावसो एकदम मेगना गेवदों आंहा।
नोंथां नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
उम। बेबायदिनो जोंनि आइजो फोरा ओम ओ गोबां बेबायदि न'आव थानानै खामानि मावनानैनो बेबायदि गावनि न'खरखौ बेंनायाव हेफाजाब खालामो। गथ' गथायफोरखौ फेदेरनायाव गोबांथार हेफाजाब खालामनाय खौ जोङो नुनो मोनदों। आरोबाव बेजोंनो लोगोसे माखासे आइजोफोर दं जायफोरा गुबुन जायगाफोराव थांनानै बेबायदिनो हाथाय बजारफोराव टाउन सहरफोराव बेबायदि मैगंफोर फाननाय जोंनि जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनायनि फ्राय मोन- मोननाय आलु, बिलाहि बेबायदिनो बानलु गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर लांनानै फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेफोरजोंबो न'खराव रांनि हहाय होनो हायो। अब्ला बे समाव जोङो औ। रायज्लायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोनथों नोंथांनिसिम।